हेलौ
औ हेलौ
अ खोनाबायना
औ औ खोनादों नोंथां
औ आं दिनैहाय नोंथांनो माने बैसागुनि सोमोन्दै माने सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन दे
अ बैसागु होननानै बुंङोबाथ' जोंङो बेखौ बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै बुंनो हायोना थ' बैसागुखौहाय जोंङो माने गोबां माबाफ्रानो मानसिफोरानो माने फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेनेबा बर'फोरनि बर' हारिया आरो औ बैसागु फोरबोखौ जोंङो माने बिदिनो गाजा गोमजायैहाय फालिनाय जायो जेरै जायनि गेजेरजोंहाय जे बर'फोरनि जानाय लोंनाय बा मा होनो गाननाय जोमनाय बेफोरो बयनिबो सिगांङाव नुजासारो आरोना दा बेखौहाय जों बुंङोबाथ बैसागु फोरबोआवहाय जोंङो सिगां मोसौनि बैसागुखौ नुनो मोनबोयो आरो ना जेनबा मानसिनि बैसागु जानायनि सिगां मोसौनि बैसागु बैसागु ह़ोनोबा जोंङो माने मोसौफोरखौहाय जोंङो दैमायाव लांनानैहाय माने मोसौफोरखौ साफा खालामहैनायखौ नुनो मोनो आरोना माने थुखैनायखौ नुनो मोनो थुखैनायनि उनावहाय जोंङो मोसौ फोरनो बिदिनो फोथा फुनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना माने फोथा फोननानै होनानै जोंङो बेखौहाय दुयै थुखैखांनायनि उनाव माने फोथारावहाय होहरो आरो ना माने फोथाराव जानो हगारनानै हरो आरो मोसौखौ आरो बे मोसौनि बे ह मा होनो दुरुंखौ जोंङो माने ओइदिनखालि माने बेलासियाव जों गोदानै मोसौनो खानानै होयो आरोना जेनबा गोजाम
औ
दुरुंफोरखौ गारनानै गोदानै जों खानानै होनाय। खौ नुनो मोनो आरोना बेलासियावहाय थ' जों बे बेवहायनो मोनसे माने बैसागु होननानै बुंङो बा बेयो मोसौनि बैसागु जानानै थांबाय बिनि उनावहाय जोंङो मानसिनि बैसागुआव फैयोबा माने जोंङो बिदिनो बैसागुनि दिनावहाय मोनसे बिराद मा होनो गोबां रोखोमनि मैगं खानानै जानायनि ओ जोंनावहाय माने मैगं खानानै जानाय सर' दं आरोना जेन'बा।
औ नंगौ
गोबां रोखोमनि जोंनि बारि बागानावनो मोननाय हाग्रानि बेन्दों बेनला बा मैगं थाइगं बिफां लाइफां बेनिफ्रायहाय जोंङो माने खांनानै मैगंखौ जानाय खौ नुनो मोनो आरोना माने गुबुन औ
से सेजौ
औ औ सेजौ सेथा औ बेखौहाय जोंङो माने खानानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना बाहाय
औ
माने बेखौ जानायनि गेजेरजों बेखौनो फोथायो जे माने जोंनावहाय जेनो बेमार आजारा जाया आरोना बेखौ जायो जानानै जोङो बेमार आजारनिफ्राय रै खा मोननो हायो आरोना मान गोबां बिदि रोखोम जयैहाय जायो जोङो बेखौ बेद र फोरफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो अमा बेदरफोरजोंबो दाउ बेदर बिदि फोरजोंहाय आरोना त' बिनि उनावहाय जोङो माने बिदिनो गेदेरफोरखौहाय जोङो उन्दै फोरा बिदिनो मान होयो। ओ आरो उन्दैफोरखौ गेदेरफ्रा अनो। आरो गोजान गोजान जायगायाव थाहैदोंब्लाबो बे बैसागुनि समावहाय माने न'खरावहाय जमा जोङो नुनाय मोनो आरोना माने ज' थानानै रंजानाय बा अनज्लायनायखौ बे बैसागुनि गेजेरजों मोननो हायो आरो सोरबा सोरजोंबा जुदि गाज्रि मोन ज्लायनानै दङबाबो जोङो बेवहाय निमाहा होलायनाय बेखौहाय नुनो मोनो आरो। गोरोबस्लायनायखौ नुयो आरोना बैसागुनि गेजेरजों माने अनज्लायनाय गोरोबज्लायनाय आरो खौसेथिखौबो नुनो मोनो जेरैहाय जों नि जेन'बा मानसिफोरा जयै गोबां रोखोमनि बिदिनो मोसानायफोरजों बा जानायफोरजों लोंनायफोरजों बिदिनो जयै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
उम-उम नंगौ।
रंजानायल' नङा बेवहाय रंजानायनि गेजेर जोंनो बेहाय जोंनि बर'फोरनि जे गनायनाय बा जानाय लोंनाय बे बेफोरबो माने नुजासारनायखौ नुनो मोनो माने गुबुन हारिफोरनि गेजेरावहाय माने औ मोनथिजानाय जायो आरोना जेरैहाय जोङो मोसा नायखौनो नायोबा जेरैहाय जेनेबा गानैनाय जोमैहाय दख'नाफोर गाननानै बा गामसाफोर गाननानै आर'नाइ फालि लानानै जोङो मोसानायखौ नु नुनो मोनो आरो। जायनि गेजेरजों बियो बर' हारिनि सिनायथि होननानै जों मिथियो बैसागु फोरबो होननानै। दा बेवहाय जोङो बि बिदिनो जायो आरो बेयाव बैसागु फोरबोनि फोरबोआवहाय जेरैहाय बेखौबो जोंङो नुनो मोनो जेरैहाय बैसागुनि थाखायहाय जोंहा जौ संनानै दोननाय माइब्रानि जौ सं बि नुनो मोनोना बिदिनो जोंहा मानै रंजा बाजा ओमफ्रायो माने अनज्लायनानै माने बिदिनो ज' ज'यैहाय बिदिनो मागिबायनायखौ नुनो मोनो आरो बे मागिनाय समावहाय जोंङो माखासे गामि गामियाव थांनानै माने बिदिनो दानफोरखौबो हरनायखौ नुयो आरो जे बेफोर दान हरनाय जोंहाय माने जोंङो बैसागु लानजायाव माने जोबहैनायनि उनावहाय जोङो बेफोरजोंहाय माने मा होननांगौ बेखौ लावखार ओंखाम जानाय बेखौबो नुनो मोनो आरोना त' बेनो जोंनिथिंथ' दायो थिगनो सोलिनानै दं बैसागु बिदिनो सिगाङाव जेरै बिदिनो दा बेल' सोलायनाय आरो सिगांनि समावहाय जोंङो खाम सिफुं जथा बिदि दलफोर लानानै मोसायोमोन नाथाय दायो बे औ माइकफोरजों बा खसेफोर बा बै दामग्रा जोंहाय जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना बक्सफोरजों। नोंथांमोननिजों दा- सान्दि माबायदि ओ बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ बे ओ आसल मथे बे बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोंङो बेखौनो बुजिना बुजियो जे जोंङो बेखौ फालिनायनि गुबै जाहोना जायो ओ जेनेबा जोंङो गोजाम बो- सोरखौ हगार हरनाय बिदाय हरनाय हिसाबै ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै जोंङो बे बैसागुखौ फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना। ओमफ्राय बेयाव औ बे ओमफ्राय बे बैसागुआव माने मोननै दानि दानिया माने मोननैल' लायोसै मोननै रोखोमनि बैसागु दंङो नाथाय सिगांङाव ओ सातदिनहा लागै लानाय जायोमोन आरो जेरै सैमानि बै- सागु अमानि दाउ अमा बेफोरबायदिनिबो लानाय जायोमोन आरो। नाथाय बेखौ जोंङो ओ बोखारनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा मेन मोननैल' मोसौनि ओमफ्राय मानसिनि बैसागुल' दोननाय जाबाय। दा आं बेखौनो बुंसै जे बे मो- मोसौनि बैसागुआ जेनेबा सैत्र' दाननि जोबथा सानाव जोंङो बे मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो। जेराव जोंङो ओ मोसौखौ माने न'निफ्राय ओ गोदान दिरुं होनानै गोजाम खाखोन्दा दिरुंखौ जोंङो गारना गारसिगोन ओमफ्राय गोदान दिरुं गानहोनानै मोसौखौ ओ थुखैनो लांनाय जायो आरो ना जेराव जोंङो बे थुखैनो लांनायाव ओ खुगा फिथाइफोर खननाय नुनो मोनो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बे- बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा फैबावो जेनेबा जोंङो बेखौ मोसौखौथ' थुखैहैयो थुखैनायाव जोंङो माने बे मोसौनो हांगार फोननाय जायो हांगार फोननायाव जोंहा मा होनगोन हांगारखौ मानो फोनो होनना बुंङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दङ' जे जोंङो जेनेबा मोसौनियाव हांगार फोनोब्ला जोंहा मोसौआ माने दमालु दमालुनिफ्राय गोजानाव थायो होनना दमालु जाहाथे जाया मोसौनियाव होननानै ओमफ्राय आरो
जोङो बेखौ हांगार फोनखांनानै गुवार फोथाराव हगार हरो जेराव जोङो फोथायनाय दङ' जे मोसा लख्राफोरा बेखौ ओ माने बिनिफ्राय मोसौनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै जेनेबा आरोना हांगार फोननायनि कार'ना बेनो थ' माने गोदो गोदायनि ओ ओ माने नियमफोर- खौनो जोङो फालिबोनाय नुयो आरोना माने बैसागुआव ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा मानसिनि बैसागु दङ'। मानसिनि बैसागुआवबो नोंथां बुंलांनाय बादिनो जोंहा माने ओ फुङावनो सिखार- नानै मानसिफोरा दुगैना लाग्रोना न'खौ फोथारनानै जाहा बे दिना ओ गेदेरफोरनिफ्राय ओ उन्दैफोरा बोर बिनाय जायो ओमफ्राय आरो बोर बिनाय माने मान सनमान होलायनाय आरोना ओमफ्राय गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो बिदि आरोना माने मान सनमान लालायनाय लालायनाय होलायनाय बिदि जायो आरोना बे दिना ओमफ्राय जोङो माने थानसालिफोराव थांनानै आर'ज खालामनानै आनान गसाइनाव बोर बिना लानायखौ बे दिना नुनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा फैयो। मोसानायसै आरोना बे बेनिफ्राय गासैबो मोसानायल'सो जायैसै जोंनिथिं थ' मोसानायाव बेदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदि माने सिगाङाव जेरै ओ बर'नि दख'ना गाननानै फोरा दख'ना गानो ओमफ्राय फालि लायो ओमफ्राय हौवाफोरा गाम फिसा गाननानै ओ आर'नाइनि ओ गस्लाफोर गानो खसाबफोर गानो। ओमफ्राय खरवाव आर'नाइ खायो बिदि आरोना ओमफ्राय गथ' गथाय बोराइ बुरै जमा जमा मोसायो। नाथाय सिगाङाव जेरै खाम जथा सिफुं सेर्जा बेफोरबादि दामना मोसायोमोन। दा जोंनियावबो बिदिखौ नुनो मोनला आरोना माने दानि जुगाव सिगांनि बायदि बेफोरबादि दामनायखौ नुनो मोनला। दानि जुगाव माने बेफोरबायदि माइक जेक बेफोरबायदिदोंसो ओ गिद दामै दामै मोसानायखौ नुयोसै आरोना। ओमफ्राय बियाव माने जमा जमा मोसानायखौ नुनो मोनो थ' ओ माने बेफोर सोलायबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा खाजि जानायालाय दङ दाबो माने न'खर न'खर मागिनानै। जमा जमा खाजि जायो। जेराव माने न'खरनि मानसिफोरा मा न'खरनि सुबुङा मा होयो बेखौनो जायो। ओमफ्राय जौफोर लोङो। ओमफ्राय बेयाव जोंहा सिथावफोर सावनाय जायो जेरै एन्थाब अनासि लादु ओ लावदुम बेफोरबायदि आरोना। ओमफ्राय जौ जौ सावो बेफोरबायदि आरोना माने जौ ओमफ्राय बेफोरबादि सिथावफोरखौ सावनानै जोङो बे फोरबोआव जानाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा ओ लास्टनि दिनखालि जोंहा खेला फोरबो जायो बे फोरबोआव। बेयाव जा जेराव ओ फोरबो खेलाफोरा जेरै काबादि, भलिबल दाउला सौलायनाय ओ बेफोरबायदि जायो आरोना माने खेलाखौ ओमफ्राय जाय जाया बे खेलायाव देरहादों। जोङो बिनो माने फार्स सेकेणड बिदि बान्था होनायनि थाखाय नाम लिरना लाग्रोयो ओमफ्राय मोनायावबो जोङा जाबावो। जेरै ओ मेथाइ खननाय रोजाबनाय ओ मोसानाय फाव फावथिना दिन्थिनाय बेफोरबादि आरोना ओमफ्राय बिसोरनिखौबो नामखौ लिरनानै लासिगोन जाय जाय देरहादों ओमफ्राय माने बिनि नेक्स्ट दिनाबा बबेबा दिनाव जोङो। प्रग्राम लाबावनानै गेदेमा सुबुं लिंहरनानै बेखौ फरायनानै जोङो बिनिफ्राय बिबुंथि लाखांनायनि उनाव जाय जाया बे खेलाफोर बा बेफोरबादि फावथिना देखायनाय मोसानाय रोजाबनायाव ओ आखुफोराव देरहादोंमोन बिसोरखौ जोङो बे गेदेमा सुबुंनि हेफाजाबाव बरायनायखौ नुनो मोनो आरोना माने। नाम गाबज्रि गाबज्रि बे गेदेरमा सुबुंनि हेफाजाबाव देरहानायफोरखौ फोसावनाय जायो आरो दा बेफोरनोसै बिदि आरोना बैसागुनि गासिबो माबाफोरा हाबा हुखाफोरा थ' नोंथाङा
आरो माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा? अ बिदिनो जेरै नोंथां बुंदों बेबादिनो जों थिंबो एखेयानो माने बैसागु होननानै बुङोब्लााथ' बयबोआनो बेखौहाय माने मानिनानै सोलियो ना? जेन'बा बोसोरफ्रोमबो जेनेबा बेखौहाय माने मोनसे बर'फोरनि गेदेरसिन फोरबो होननानैनो माने बयबो रंजायो आरोना बेवहाय आरो बयबो माने ओ बिदिनो ज' ज'यैहाय माने मांगिबायो जाबाबायो जेरावबो माने बेवहाय बेयाव दाथां बा बेयाव जोंनाव फैनो मोना बिदि गैया आरोना। थ' बयबो औ थांलाय। बिलाय नोंथाङा आंनाव फैदोंबा आं नोंथांनाव थांगोन बा सोरबा सासे सोरनिबा जेनेबा लोगोफोर बेफोरबो माने ज' ज'यैहाय फैलायलायनायहाय नुनो मोनो आरोना।
औ।